औ खोनादों।
खोनादों दा न' नों
औ खोनादों नोंथां।
आदसा बे मोनाबिलि समाव नोंथांखौ ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जा जाबाय जे आ नोंथांजों ओ दैनि स सोमोन्दै एसे सावरायज्लायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दसे रायज्लायना हागोन ना?
औ हागोन।
आ हामबायसै नोंथांनि बे समखौ होनायनि थाखै आ जोङो दै दै होन होननानै बुङोब्ला जोङो मोनथिनो मोनो जे दैया एसे लाव लाव बुस्थु नङा जे बे दैया आरो जों दैखौ गुबुन गुबुन बिदिनो जायगाफोरनिफ्रायबो ओ जेनेबा मोननो हायो जेरै जोङो न'फोरावहाय जोङो दैखौ हाय हासिंफोरनिफ्राय जावनानै बिदिनो मटरफोरखौहाय लागायनानै जोङो दैफोरखौ ब खनानै जोङो मोननो हायो आरो बिदिनो जोङो खंङाफोर बानायो नङासै जोंनि गामिफोरावहाय जोङो खंङाफोरखौ जाव नानैहाय जोङो दैफोरखौ मोननो हायो आरो बिदिनो जों दैसाफोरनिफ्राय सागोरफोरनिफ्रायबो जोङो दैखौ मोननो हायो आरो जों अखा फैयोब्लाबो अखा बै दैखौ जों मोननो हायो बेफोरबायदि जों दैफोरखौ माने गुबन गुबन बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो दैफोरखौ मोननो हायो नङासै आरो दैया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोबोद जोबोद माने गोनां थार ओ दै गैयाब्ला जोङो थांनानै थानोबो हानाय नङा होननाय बायदि जोङो जाहैयो जोंनि जिउआवहाय आरो दैया दै फोरखौ जोङो लोंनाय जायो दैखौ जोङो बिदिनो हारसिंनिफ्राय जे रै जोङो दैफोरखौ ला ओ बो बिदिनो पाइपफोरखौ माटा मटरफोरखौ लागायनानै बा खुंङाफोरनिफ्राय खावनानै जोङो दै फोरखौ आ बिदिनो फिलटारफोर खालामनानै जोङो लोङो जों दैखो खौहाय अकल लोंनायल' नङा जोंनि खामानिफोरावबो जों बाहायो जेरै जों ओंखाम फोरफोरखौबो दै गैयाब्ला जों संनो हाया दैजोंसो जोङो ओंखामफोरखौ जों सङो माइरंफोरखौ जों सुयो मैगं थाइगंफोरखौ जोङो दैजों संनानै जायो नङासै आरो सुनायजों लोगो लोगोसे जोङो दैखौ जोङो माइरं मैगं खाम ओंखाम ओंख्रि संनायफोरावबो जोङो बाहाय हायो दैफोरखौ होनानैनो जोङो सङो आरो बिदिनो लोगोसे जोङो बासनफोर जों सुनायफोरावबो जोङो दैखौ बाहायो आरो जोङो बिदिनो जोंनि बास फोरथ'ल' नङा जोंनि गाननाय जोमनाय जि सुनायाव जों बाहायो गासै जों जा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो जेसेबां माने मुवा बेसादफोरखौ जों बाहायो बेफोर गासैखौ जोङो दैजोंनो सुयो नङासै दै गैयाब्ला माने जोंनि जिउआ सोलिनो थाखाय बुहुत गोब्राब जागोन बा जोंनि जिउआ ओ बिदि माने प्रब्लेमाव गोलैगोन दै गैयाब्ला जोंनि थाखाय जैया दैया माने जोबोद गोनांथार आरो दै। दै बे अखानि दैफोरजों जोङो अखानि दैफोरखौनो जोङो ला लानानै बेफोरबायदि माइफोरखौबो जोङो गायनो हायो। हायो फोथारफोराव जोङो आबाद खालामनो हायो नङासै। जुदि दै गैयाब्ला जोङो माइफोरखौबो जों गायनो हानाय नङा मैगं थाइगंफोरखौ जों गायनो हानाय नङा जोंहा गोबां माने आंखालाव गोलैगोन दै गैयाब्ला आरो जोङो दै खौ लोङो
औ नंगौ
आरो जोंहा आरो जोङो माने दैखौ जोङो सानसे बा सानसेबो नङा जोङो जुदि दै गांनाय समाव जोङो सानसे लोङाब्लाथ' जोङो जोंनि जिउआ जोबखागोन नङासै जोङो सानसे दै लोङाब्लानो जों थानो हानाय हानाय नङा जोंनि दैया माने जोंनि जिउवा जोबखागोन सानसेबो नंबावा माब्लाबा समाव जोङो बिदिनो ओ फाइफ आवार सिक्स आवारफोर जोङो खामानिफोर मावबाय थानाय समाव जुदि जोङो दै मोनलोङाबा जोङो जोंनि जिउआ बेयावबो जोबनो हागौ नङासै बेनिखायनो माने दैया जोंनि जिउनि थाखाय जोबोद गोनांथार आं बेसेबांखिनिखौ बुंबाय आरो नोंथाङा बे दैनि नि सोमोन्दै एसे मोजाङै फोरमायना होबावनो हागोन ना
औ हागोन आ बे समाव आङो दैनि सोमोन्दै आ एसे रायज्लायनो आरो गोथौहै आंनो सानदों आ दै होनना बुङोब्ला नों नोंथाङा जि बुंलांबाय बे मोनसे दैलाव दैलावलाव मोनसे दै आरो दैखो जोङो गुबुन गुबुन दैमाफोरावबो नुयो जोङो आरो बे गाव मटरफोरजों बरननाय हासिंनिफ्राय पाइप सोनानै ब खनाय मटरफोरजों बिदिखौबो नुयो आरो दैखरफोरनिफ्रायबो जों ओ दै खौ मोननो हायो लोगोसे बिदिनो दंग नालाफोरनिफ्रायबो जे जों दैखौ मोननो हायो लो लोगोसे आरो बिदिनो दैमुफोरनिफ्रायबो जों दैखौ गनायखौ जों नुनो मोनो नङासै होनबा बिदिनो नाथाय दै होनना बुङोब्ला गासै दैयाबो मोजाङै थाया बिनिखायनो दैखो आ जि दै खोलोंनो थाखाय बा हि सुनो थाखाय बा खाम मैगं बेफोरबायदि संनो थाखाय थाखाय जि दैखौ बाहायो बे दैफोरखौ जोङो न'निफ्रायनो जों मोननो हायो आरो बे दैखौ साफा दैखौसो जोङो बिदि लोंनायाव ओ लोंनायाव संनायाव जों बाहायो आरो हि सुनायफोराव जों बे दैखौ बाहायो नङासै दिहोनबा आरो दैया मोनसे गोजों बुस्थु बेखो आख बिखौ आखाइयाव हमनानै लानो हाया जेरैहाय आ मोनसे लाव थिफोरखौ हमोब्ला जोङो हमनानै बेखो थिखांनो हायो बिदि जों दैखौ आखायाव हमनानै जों थिखांनो हाया बेखो गोनोब्ला जोंनो थाखाय बाल्थिं बा मग बेफोरबायदि नांगौ जायो आरो दैजों गुबुन-गुबुन खामानिफोरखौ जों मावनाय जायो बिदिनो दुगियो मानसिफ्रा आरो मोसौ थौफोरखौबो थुखिनाय जायो हमायाव जिहेते गरमोब्ला गावबागाव बेफोरबायदिखौ जोबोद जों नुबोदों आरो बिदिनो दैया जोंनि थाखाय गोबां गोनां नोंथाङा जि बुंलांनाय नोंगौ गोबां गोनांथि मानो होनब्ला मानसिया दैजोंनो थांना थायो आरो मानसि सकल मानसिल' नङा नाथाय गासै जिब जुनार गासै जिब बुन गोनां बुस्थुफोरा दैजोंनो थांनो थायो बिदिनो आरो जोङो नुनो जोंनो दैया बुहुत गोनां। लोगोसे बिफां लाइफां आबाद मावनोब्लाबो जोंनो दैनि गोनांथि। दै गैयाब्ला जों आबादबो मावनो हाया आरो जिफोर बिफां लाइफांफोर दङ' ओ बिनि बिफां लाइफांङाबो थां थानो थाखाय दैखौ नांगौ जायो आरो मानसि फोराबो आ थांना थानो थाखाय दैखो नांगौ जायो आरो दैखो गासै मान सिफोराबो सानसेयाव गोबां आ सानसेयाव बेफोरबायदिनो हिसाब लाया-लाया जासे लोंनाय जायो बिदिनो जायफोरा हिसाब लायो लायो आरो जायफोरा लाया हिसाब गैयालासेनो बिदि लोंनाय जेरै जायो आरो देहानि थाखाय दैया मोजां आरो डक क्टरा बुङो सानफ्रोमबो जेन दैखो सामफ्रोमबो बुरजाहै लोंनांगौ होनना आरो दैयाम एसे ओरैबायदि बुस्थु जेरावहाय केमिकेल गैया जेरावहाय आ जेबो जेबो गैया आरो जि जि दैया मोनसे गोजों बुस्थु बेयाव जुदि माबा मोनसे ओ मैला बुस्थुफोर गोलैना थायोबा बेखो जोङो ओ मैला बुस्थुखौबो नुनो मोनो मोनसे बे दैया ओरैबायदि गोजों जोङो बेयाव गावनि मोख खांखबो जों नुनो मोनो दैयाव ओरैबायदि आरो बांसिनै ओ जों न'फोराव थानाय बेफोर दैफोरखो जों गोजों नुनो मोनो आरो नाथ थाय जों दैमा बा दंग'नाला बा फुख्रिफोरनि दैफोरखो जों नायोब्ला बे दैया ए एसे ओ आलादा जायो बाङाय हाब्रु टाइप बा बेब फोरबायदि टाइपनि गोसोन टाइपनि बेफोरबायदि दै जायो नाथाय जों जोंनि जि जानाय लोंनायफोराव हि सुनायफोराव दुगैनायफोराव जिफोर बाहायग्रा दै बेफोरो एसे गोजों जायो आरो नङा होमबा बिदिनो दैखो मोनो आरो दैया मानसिनि थाखाय गोबां-गोबां गोबां-गोबां गोनांथि आरो जुनादफोरनि थाखाय जिब -जुनारफोरनि थाखाय लोगोसे बिफां -लाइफां गासैनि थाख खाय आरो जोंफोरो बे दै गैयाब्ला थांना थानो हाया आरो मानसि माहा रिया लोगोसे बिफां- लाइफांफोराबो बिदिनो थैलांजोबगोन ओ नङासै होनबा दा बे समाव नोंथांनो आरो एसे सम होबाय आं दैनि सोमोन्दै होनना
औ नोंथाङा दैनि सोमोन्दै जेफोर बुंलांबाय नंगौ ओ दै गैयाब्ला आ थांना थानो हाया दै मोनलोङाबा जोङो जोंनि जिउआ जोबलांनो जोबलांगोन आ आरो जेरैहाय नोंथाङा बुंलांदों दैखौ जोङो बुरजाहै लोंनांगौ सानसेयाव नंगौ जोङो सानसेयाव जोङो दैखौहाय तिनि सारि तिनि लिटारसोहालागै जोङो लों नो नांगौ दैखौ जोंनि देहाखौ जोंङो हाइड्रेट लाखिनोब्ला जोंङो बेसेसांखौ लों नो नांगौ दैआ रानलां जोंनि देहायाव दैआ रानलाङोब्ला जोंहा बेराम आजार फोराबो जायो जेरैहाय जोंनि दै लोंनायफोरा खमाय लाङोब्ला जोंहा खिद निफोराव बिदिनो स्टनफोरा जायो दै लोङिफोरनि थाखायबो बेफोरो माने जानो हमो जोंनि देहायाव दैया खमायोब्लाबो खमै जोङो लोङोब्लाबो जोंनि देहायाव बिदिनो बेराम आजारफोर जायो खितकनिफोराव स्टनफोर जायो बा गेस्ट्रिक ग्रे स्ट्रिक नि प्रल्बेमफोर जायो जोंहा दै लोंनाया खमायोब्ला आरो बिदिनो दैया जोंखौ खौ हेफाजाब खालामो जे माब्लाबा समाव जोंनि ओ न'खरफोराव बा बिदिनो बहाबा दखानफोरावहाय बिदिनो अरफोरा‌ बोरैबा हैबा खामोब ब्ला बै दै बेफोर समावहाय बेफोरबादि समाव जोङो दैफोरखौ सारना एसे हेफाजाब जायो जोंहा नङासै बेफोराव बो माने दैआ जोंखौ हेफ फाजाब खालामो बेफोरबायदि हैबो आरो दै ओ दैजों जोङो गोबां खामानिखौनो जों मावनो हा हायो। दैजों जोङो ओ जोंनि देहाखौ जोङो सुनो हायो, जों दैजों दु गैनो हायो आरो दै ओ दैजों जोङो दुगैया आ दै-दैजों जोङो माने जोंनि देहाफोर खौ दुगैनो हायो आरो माब्लाबा समाव बे गु गोलोम बोथोरफोरावथ' गोब्बां बां गरम मोनो नङासै, बे गरम मोननाय समावहाय जोङो जोंनि देहा खौ जोङो दैफोरजों सुयोब्ला बा दैजों जोङो दुगैयोब्ला जोङो गुसु मो मोननो हायो नङासै, जों गरमनिफ्रायबो जोङो एसे रैखाखौ जोङो मोननो हायो गोलोम बोथोरफोराव। द्रायै ओ गोलोमनाय समाव जोङो दैफोरजों सुयोब्ला जोङो रैखा मोननो हायो। स' जोङो दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। दैया जों नो जोंखौ बहद हेफाजाब खालामो। ओ जोङो दोनै बे समाव दै नि बागै बु गोबांखौनो सावरायबाय नङासै, दैया जोंनि थाखाय माबायदि गोनां थि, दैया माबायदि, जों माहानिफ्राय जों मोननो हायो, बेफोर गासै खोथा बाथ्राफोर खौ जोङो सावरायबाय। जोङो मोनथिनो मोनबाय दैनि सोमोन्दै दैया जोंनि थाखाय गोनां थि बेफोरखौ जों मोनथिनो मोनबाय। ओ जोङो बुहुदखौनो जों सावरायबाय। स' बेबसांखिनियावनो बे दैनि सोमोन्दै सावरायनायखौ ओ आं दोनथ' नो होननानै सानबाय। दोनथ'नोसै ना? औ औ। हामबायसै दे नोंथांखौबो बे समखौ होनानै आंजों रायज्लायनायनि थाखाय दोनथ'बाय दे। हामबायसै।